खुलुमबाय नोंथां?
अ खुलुमबाय नोंथांखौ अ अ नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो जिरायनानै दङ।
ए नोंथांजों आङो मोनसे आ बाथ्रा आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। अ बेनो औ बेनो जाहैबाय बोथोर बिगियान।
औ।
बोथोर बिगियाननि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावरायनो सानदोंमोन?
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ बिदिबा आङो नोंथांजों सावरायनोसै।
औ औ।
ओ बोथोर बोथोरखौ बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो बोथोरा माखासे आ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो।
औ।
ओ बिदिनो दैज्लां बोथोर
उम।
मेसें बोथोर
औ।
ओमफ्राय दुफां बोथोर
औ।
ओमफ्राय मोनसेया उदां बोथोर।
औ।
औ दा ओ उदां बोथोर उदां ओ दैज्लां बोथोरा बेनो जोंना दैज्लां बोथोरावहाय आ दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा माने जों बर' मानसिफोरा फ्राय जोंनि ओ भारत आरो आसामनि थागिबि मानसिफोरा दैज्लां बोथोराव बिसेसखि ओ माइ आबाद माइ आबादखौ बांसिनै ओ बिसोरो फोथारावहाय आबाद खालामनाय जायो। नोंथां औ। ओमफ्राय जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोरावहाय माखासे आ जोंनि हादराव मौसुमि बार मौसुमि बारखौ मोनथियोना नोंथां?
औ औ।
बे मौसुमि बारनि हेफाजाबाव ओ बियो ओ बिदिनो जोंनि ओ खोला भारत मोनसे जोंनि आ लैथोमा भारत लैथोमा बिनिफ्राय जागायनानै जोंनि ओरै सा ओनसोलावबो नर्थ इस्ट ओरैहाय सा सानजा ओनसोलावबो बे मौसुमि बारा नांफैनानै जोङो गोबां बिबांनि अखा हानाय बेखौ मोननानै जोङो माइ आबादफोरखौ दैज्लां बोथोरावहाय आ मावनानै लानो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा आ दैज्लां बोथोरा बेल' नङा जे माब्लाबा दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो ओ गोबांथार माने अखा हानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गोबांथार दुंथाइजों जोङो खस्थ' मोननो गोनां जायो। आ। आरो मालाबा जोङो माने गोबांथार दैबाना बेफोरबायदि जानानै आ दैज्लां बोथोरावहाय जोंनि थाग्रिरि मानसिफोरा जोंनि मानसिफोरा दोनैहाय खस्थ' भुगिनो एबा खस्थ'खौ मोननोगौ जानानै फैयो आरो नोंथां बेनो माखासे गुसुङै दैज्लां बोथोरनि ओ मोनसे आखुथायफोर आरो दानिया फैनोसै जोंहा दुफां बोथोर दुफां बोथोर थोरा बेबायनो दैज्लां बोथोर जोबनायनि उनाव आ बे बोथोरा जागायो। आ जाय बोथोरावहाय माने माखासे आ मावनाय दांनाया जोबजोबनानै दैज्लांनि मावनाय दांनाया जोबनाखांनानै फाथो आबाद बायदिसिना माखासे आबादफोरखौ बुथुमनायनि बोथोरखौ दा दुफां बोथोर होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा बे दुफां बोथोरावहाय बेबायदिनो बिसेसखि जोंनि आ ओनसोलनि मानसिफोरा फाथो आबादखौनो बांसिनै बुथुमनाय जायो।
औ।
आरो दुफां बोथोरावहाय बेबायदिनो माखासे आ दुंथाइफोरा खमायनानै बे बोथोरा एसे दुङा सुङा दुङा सुवा दुङा सुवा जायो आरो नोंथां बे बे बोथोरखौहाय ओ गुसुङै दुफां बोथोर आ होननानै बुंनाय जायो।
औ औ।
आरो मोनसे बोथोर दङ बेनो जाबाय मेसें बोथोर।
औ।
मेसें बोथोराव ओरैबायदि बोथोर बयजोंबो मोजां मोनजानाय बयजोंबो बांसिनै ओ माने मोजांसिन मोनजानाय गासै बुहुमावनो होननानै बुङोबोला बे बोथोरखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां मेसें बोथोर।
औ
औ जाय बोथोरावहाय आ जोंनि थाग थागिबि मानसिफोरा जोंनि आसामनि थागिबि मानसिफोरा माखासे माइ आबाद बेफोरखौ बुथुमनाय जायो आ बेबायदिनो ज दाय लोंनायखौ बुथुमनाय जायो आरो बे बोथोरावहाय बयबो माने माखासे मोजांथार गाननाय जोमनाय सिफोर खौ गाननानै गुदुं गुदुं सिफोरखौ गाननानै माने ओ थानाय मानायफ्राबो ओ एसे थाग थिखोन होननानै मा बुंनांगौ बेखौ बेबायदि माखासे आ आ मा होनना बुङो थानाय जानाय स्टाइलफ्रा एसे साब सिखोनसिन जायो आरो नोंथां बे मेसें बोथोरावहाय नाथाय मेसें मेसें बोथोरावबो माखासे बेबायदिनो एसे उसुबिदाफोर दङ बेनो जाहैबाय जोंनि माबायाव बांद्राय हादि बालाजों जोङो खस्थ' मोननो गोनां जायो
औ औ
बेफोरो मोनसे मेसें बोथोरनि आखुथाय आरो नोंथां।
औ
औ आरोबाव मोनसे बोथोर दङ बेनो गुसुङै बुंनोसै बेनो जाहैबाय उदां बोथोर ब जाय जाय ब बोथोराव जोंनि गोसोनि साननायफोरा उदां जायो आरो नोंथाङा
अ
आरो बे बे बोथोरखौ माने उदां बोथोर बुंनाय जायो बे बोथोराव बै बैसागो दानानो बेनो हाबफाबाय नोंथां बे बैसागो दानाखौ बैसाग दान बेखौ माबायाव बुंनाय जायो ओमफ्राय जोंनि बर'आव उदां बथोर बोथोर बुंनाय जायो आरो जाय बोथोराव बिलाइफ्रा गोरलै गोरलै खिलियो गोसोनि साननायफ्रा गोदान जायो ओ अननाय बेबायदिनो सोरखौबा अननाय सोरखौबा बोजबनाय सोरखौबा ओ मान सनमान होलायनाय बे मोनसे बोथोर आरो बेखौ उदां बोथोर होननानैहाय बुंनाय जायो आरो नोंथां आरो बे बोथोराव ओरैबायदि बोथोर माने गासै बिफां लाइफांफ्राबो रंजाखांनायजों लोगोसे गोरलाय गोरलै बिलाइ गोदान गोदान होनानैहाय साननाय हनाय मानसिनि साननाय हनायफ्राबो फ्राय गोदान जायो आरो गोदान मिजिं गोदान आसा बेबायदि लानानै जिउआव आवगायलांनाय द बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो बे बोथोराव दा बेनो आरो नोंथां आंनि बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनाया दा नोंथाङाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ आयदा दङ नामा नोंथां औ
ओ आं बिदिब्ला दा नोंथांजों बर'फोरनि आगर आखाइनि सायाव सावरायनो लुबैदों
औ औ औ नोंथाङो
बरफोरनि आगर होननानै बुङोब्ला जोङो अ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां जि जानानै ओ गावनि नांगौखौ गावनि लाजिनायखौ थांफिननो थाखाय गोबां जि दानानै गावनो गानोमोन आरो गावनि न'खरनि ओ सोद्रोमाफोरनोहाय नांगौ सेबांबां जि गाननाय जोमनाय जोमनायनिबो जिफोरखौहाय दानानै लायोमोन।
औ
आरो बे आगर ओ बे जिफोरावहाय समायना नुहोनो थाखाय आरो माखासे आगर फोर एरखाङोमोन बर' आइजोफोरा औ बेफोर आगरफोरा माने खोब ओ मि थिंगायारि ओ महर मुस्रिखौ बिसोरो बे जिफ्राव बेरखांहोयोमोन आरो ना।
औ औ
बर' आइजोफोरा माने ओरैबायदि ओ मोनसे बिसिनि नोजोर आरो आखाइयाव मोनसे जादु गोनां होननानै बुंनांगोन आरो मोनसे बुस्थु जेनेबा दाउ बेरनायखौ बिसोरो नुनानैनो गोख्रैनो बिसोरो जियावबो थिखोनो हायोमोन आरो।
औ औ
दाउ बिरनाय आ आगर बा ओ दाउनि मेगन
औ
जेरै दउराय दाउरराय मोख्रेबनो फारौ मेगननो बेबायदि माने आगरखौ बिसोरो जियाव एरखाङोमोन बेजों लोगोसे मिथिंगानि बिफां लाइफांनि बिबार बिलाइ बेफोरखौबो बिसोरो जियावहाय समायनायै माने बायदिसिना गाबनि ओ जियावहाय बायदिसिना गाबनि बिबार बिलाइ बिसोरो एरखाङोमोन आरो ना। बैफोर बिबार जेरैहाय थाइगिर बिबार ओ दिं खिया दिंखिया आगर हाजो आगर बेबायदि। आरो बिनिफ्राय लाव बेगरनो बेफोरखौहाय बिसोरो ओ जियावहाय गोबां समायनायै बिसोरो दानानै एरखांनानै गावनो गाव गानोमोन आरो बेबायदि समायना माने मोनसे गावजों लोगोसे जिखौ समायहोनायजों लोगोसे गाव माने मोनसे माने बर'नि हारिमुवा माने बेफोराव बेरखांफायो आरो ना। बेफोरनि मावनाय दांनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय लाव बेगर फोरानोथ' नङा होमबा ओ गोरलै नङा आरो बेफोरखौहाय माबानि एरखांनो हानाया औ आखाइजों आखाइजों एरनानै दा आथिखाल मुगायाव थ' मेचनजों दायो नङा होमबा खिन्थु सिगाङावहायनो बिसोरो आखाइजों गावनो दानानै बिसोरो गानोमोन जोमोमोन आरो गाब गानायालाय जियावहाय बिसोरो गोबां रोखोम रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ बिलाइ बिबारफोरनिफ्राय बिसोरो जियावहाय माने गाब गायोमोन आरोना बायदिसिना गाब जेरैहाय ओ गोमो गोजा गोसोम बेफोर गाबखौहाय बिसोरो खुन्दुआवहाय गाब गाग्रोयोमोन। गावसोर गाननो थाखाय मा जि गाननो लुबैदों मा गाबनि जि गाननो लुबैदों बेसोर बेफोरखौहाय बिसोरो गावनो गाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइनिफ्राय बिसोरो बे खुन्दुुंआवहाय गाब गानानै बिसोरो फिन आरो जि दायोमोन आरो
औ नोंथां औ
औ बेजों लोगोसे जोमनो थाखाय गोबां इन्दिनि हास्रा बा जोम जोमनाय जि बेबायदि दायो इन्दिनि होनोब्लाथ' गोबां
खस्थ' दङ आरो इन्दिनि जि दानो थांबोला गिबियावनो जोंनि एम्फौ फिसिनांगौ एम्फौनिफ्राय जोङो जि फिथोब मोनगोन बेखौ फिन आरो रुनांगौ रुनानै आरो बेखौहाय थुननांगौ थुननायनि उनाव आरोबाव सोंनांगौ दानांगौ गोबां आरो गोबां खस्थ' दङ बेफोरखौ बर' हिनजावफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनथियै समनिफ्रायनो बिसोरो दानानै लुनानै गानबोदों आरोना आथिखालाव इन्दिनि इन्दि सिनि बेसेना गोबांथार बेवहाय जोङो आथिखालाव जोङो दख'नाबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो दखना दायो इन्दिजोंहाय बे बेफोरनि बेसेना गोबां फोथार आरो ओ आं मिथिनायाव सिक्सटिन थावजेेननिफ्राय जिद' रोजानिफ्राय ओ स्टार्ट होननानै मिथिदों आरो ना ओ गांसे इन्दि दख'नानि बेसेनखौहाय बेजों लोगोसे आरो जोङो इन्दिनि जोङो कट बानायो हौवाफोरनो गाननो थाखाय बा हौवाफोरखौ सनमान होनो थाखायबो माखासे बिथिङावहाय ओ वेलकाम खालामनायावबो जोङो बेफोर इन्दिनि कडफोरखौ बाहायो आर ना नोंथां औ बे बेनि अनगायैबो जोङो आर'नाइाव जोङो गोबां रोखोमनि आ आगर नुयो समायना समायना गिदिर फिसा ना बेफोरखौ दानायाव जोबोद खस्थ' जायो आरोना
हेल'
बेफोर आगरा जेरै हाजो आगर दङ
औ
बायदिसिना बिबारनि आगर गेजेर गेजेराव सोस'नो फिसा गिदिर बिबार फोरा बेसे समायना नुयो ना जोंनि बर'नि आर'नाइखौहाय
औ नोंथां औ
औ बेजों लोगोसे आरो जोङो दख'ना फोरावबो बायदिसिना आगरखौ जोङो एरखांनानै लायो गानो औ दा आथिखालाव दख'नायावबो गोबां गोदान मुगानि ओ आगरफोरखौ जोङो मोननो हायो
औ नोंथां औ
औ सिगांनिखौु आरो आथिखालाव मोनसे ब्रइेन ओ ओंखारो बायदि बायदि ब्रेन्ड दानिया दङसै जेरैहाय बिबार ब्रैनड नो ल